औ हेलौ खोनादों दा खोनादों
बा नोंथांजों आं मोनसे आयदैनि सायावसो सावरायनो होननासो कल खालामदोंमोन नोंथां नोंथाङा दसे सम होननो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथाङ हागोन।
बिदिब्ला आं आयदाखौ आवरायहोनसै
हेल'
जे आयदाखौ लादोंमोन आङो जे गोदोनि हान्थामेला आरो दानि हान्था मेलानि सायाव एसे फारागथिखौ जों नुनो मोनो दा नोंथाङा बेफोरनि सायाव एसे गुवारै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन। खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला फोरमायदो
जोंहा गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलानि गेजेरावथ' जोङो मा होनो गोबां फारागथिखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ
औ गोदोनि समाव जोंहा मा होनो गोजौजों हान्थिनो थाखाय गोजौनि हानथामेलायानो गैयामोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनो ओ हाजों हान्थिनो थाखाय माखासे दानि जि गोनोखोआरिमु आगायाव थानाय जोंहा मेसिनारि मुवा मेसिनारि बुस्थुफोर दं दङना बेफोर माने गोदोनि समाव गैयामोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दैजों हान्थिनो थाखाय बिनिबो माखासे मिसिनारि जन्थ्रफोर गैयामोन जायनि जाहोनाव बिसोरो माने माखासे से समाव ओ मा होनो
गावसोर जेन'बा माने गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बे बेलेग गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिनो थाखाय माने थांनायाव माने गोबां प्रब्लेम माने बिसोरो मोगा मोगि जादोंमोन आरो प्रब्लेमजों बा जेंनाजों दा बिदिनो जोंहा गोदोनि समाव जे बांसिनानो माने फालांगिफोर खालामनाय बिथिं सिङावबो जोङो नुयो जे जोंहा मा होनो बांसिनानो गराइ गारि बा बेलगारि मोस नि गारि बेफोरजोंसो माने मालखौ लांलाय लाबोलाय खालामोमोन आरो गावसिोरनि हान्थिनायाव एसे बाहायोमोन होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो बिसिनि समाव बा गोदोनि सम समाव मा होनो जोंहा हान्थिनो थाखाय मोनसेबो मोजां लामा गैजायामोन जोङो म बै समाव गोबां हाग्रा बंग्रा गेजेर गेजेरजों हान्थिनो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना बे टाइमाव
नाथाय जोंहा समजों लोगोसे दानि जे मुगा बेवहाय माने गोनोखोआरि बा बिगियानारि जौगानायनि गेजेरजों जोंहा गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों मा होनो जोंहा माखासे बिगियानारि जौगानायनि जाउनाव दिहुननो हानाय माखासे मेसिनारि मुवाफोर मेसिनारि मुवाफोर जायनि जोहै जोङो मा होनो ओम हान्था मेला हान्थिनायाव माने जोङो गोबां ओम गोरलैयैनो हान्थिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों, ओ जोंहा दा मा होनो जोंहा गोजौजों आथिनि थाखाय गोजौनि बिरखं ओ फ्लाइट हेलिकप्टार बायदि ओंखारबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दैजों हान्थिनो थाखाय जाहाज ओ नाव गिदिर गिदिर ओंखारबाय दा बैफोरबायदिया माने गोदोनि समाव गैयामोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दा जि हाजों हान्थिनो थाखायबो जोंहा गारि मथर बाइक बायदिया ओंखारबाय। ओ मा होनो? जोंहा ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिमाव माने हान्थिनो थाखायो दसे समनि गेजेराव जों सहैनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। आरो मा होनो बेजों लोगोसे जोंहा फालांगिनि बिथिङावबो जों गोबां गोरलैयैनो फालांगि खालामनो हानाय राहाखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोबा गोदोनि समाव ओ फालांगि खालामनायनि बिथिङाव माने गोबां मा होनो मुवा बेसादफोरखौ दैखांनो थाखाय ओ बेलगारि मोसौ गारियाव दैखाङोमोन नाथाय बै समाव ओ हाजासे बा थोजासे बेलगारियाव माने दैखांनानै नांगौ सेबांखौ लांनो हा यामोन । ओ जायनि जाउनाव इसोरो एसे बे समाव बेयावबो माने उ सुबिदा जानायखौ जों नुदोंमोन। आरो बिदिनो जोंहा दानि समावथ' माने फालांगिनि बिथिङावबो मुवा बेसाद दैखांनानै लाना थांदोंब्लाबो जोंहा माने गारि दंखायो। गारि मथर दङ दा बैफोराव दैखांनानै जों मोजाङै बा आरामैनो लानानै थांा नो हानायखौ जों नुनो मोनो। दो आरो नोंथा दा मा होनो बेफोरखौ माने जोङो बेफोरनि बिथिङावनो माने जोङो गोबां सोलायनायखौ जोङो नुगासिनो दङ गोदोनि समाव जे हाग्रा हाग्रा बंग्रा बा ओ अरनबारिनि गेजेरजों जोङो मा होनो हान्थिनो गोनां जायोमोन नाथाय जोङो दा दानि बे समाव माने जोङो बेबायदिखौ नुनो थांलिया जोंहा मा होनो ओ जोंहा गासैबो हान्था मेला हान्थिनो थाखाय ओ लामायानो माने गासिबो ओ फाखानि जाजोबबाय मोजां जाजोब्बाय आरो साफाानि दबां मानि गोदोनि बायदि हाग्रा बंग्रा बारि गेजेरजोंनो हान थिनो गैया दा नोंथाङाबो बै हान्था मेलानि बागै माबाफोर सोलानाय ओ माबायदि जौगादों बिनि सायाव माने फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङाबो?
औ हागोन नोंथां। दा हान्था मेला होनोब्लाथ' मा जोङो माखसे हान्थिनाय बेफोरनि बागै जों बुंनो हायो जे गोदोनि हान्था मेला आरो दानानि हान्था मेलानि बेल गोबां आरो जों फारागखौ नुखायो। दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि हान्था मे लाया गोबां माने खै फोद गोनांमोन बा जों खस्थ'खौ नुहुरोमोन। दानि हान्था मेलाया जेरैबायदि जौगादों गारि मथर साइकेल बायदि बायदि बेफोरबायदि गोदोनि समाव गैयामोन बा गोदो माबा मोनसे जाब्रबथायफोर जायोब्लाबो बेयाव जों गोबांथार जोंना फोरखौ नुयोमोन। दा हमनानै ला गोदो माबाफोर मोनसे जुदि जाब्रबथायफोर जायोब्ला बै जाब्रबथायफोरनि थाखाय माखासे हान्थामेलानि बा फाहामसालिफोराव लांनो गोनां जायोमोनब्लाबो बे समाव माखासे हान्था मेलानि थाखायनो जोंहा गोबांथार जेंना नुजाथियोमोन गा रि मथर बायदि गैयैनि जाहोनाव दा बुंनो थाङोब्ला हान्था मेलाया दा जोंनि जुगाव हान्था मेलाया जौगानायनि जाहोनाव जोंहा माखासे खैफोदबो नुजाथिदों नोंखौ जोंनि मेगनजोंनो नुदों दा बेफोरखौ बुङोब्ला दानि जुगाव गारि मथर बायदि बायदि बां बेबायदिनो गारि मथरनि बिबांयाबो बांगासिनो । दा बैफोरखौ बाहायनायाबो जोंहा बांगासिनो । दा बेफोर बाहायनायनि जाहोनाव जोंहा माखासे ओ खैफोद जों गारि मथरखौ जोंहा जों सालायनो थाखाय जोंनो पेट्रल डिजेलनि गोनांथि जायो । दा गारि मथर सालायनायाव जोंहा पेट्रल डिजेल खामनाय बै उखुन्दैफोरा माखा से जोंनि आबहावाजों गोरोबफ्लेनानै थायो दा बे आबहावाजों गोरोब फ्लेनाय समावहाय जोङो जेब्ला हांलायो अब्ला बैफोरनि मोनामनाय गेसफोरजों जोङो माखासे गोबां गिदिर गिदिर बेरामजों भुगिनो गोनां जायो । अब्ला जों बेवहाय गोबांथार खस्थ'जों सहायनानै जोङो जिउ खुंनो गोनां जायो । दा बेखौ मि खैफोद गोनां आरोबाव बे गारि मटरनि सावनद बा सोदोब बैफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे खैफोद गोनां । दानि जुगाव जों गोबांथार गोसा गोसा सोदोब ओंखारबाय गारि मथर ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों । मोनबो सोदोब जे जोंनि खोमानि माखासे बेराम आजारफोर बैफोरबो गोबांथार गिदिर गिदिर सोदोब ओंखारनाय बेफोरजों जोंनि खोमा बिदि बेराम बैफोर जानो हमो दा बैफोरनि थाखायनो ओमफाय गासैबो खामानि माखासे हान्जा मेलानि जौगानायजों लोगोसे फैफानाय माखासे खैफोद दा बेखौ आरोब दा जोंहा हान्था मेला फैनायनि गेजेरजों गोबांथार मुलाम्फाबो जादों जोंखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला मोनसे समाव जों गोनांथि जायगाआव थाङोब्ला जों हान्थिनो थाखाय थाबायनानै थांनो गोनां दा आथिखालाव बे थाबायनानै थांनाय समावहाय गोबांथार सान्दुं दा बे मुगायाव खामानि बा माबा मोनसेनि थाखाय जों थांनो गोनांदों होना थाबैनो बा सानसे साननैनि गेजेरावनो जोङो थांनानै बि खामानिफोरखौ जाफुंसार खालामनो हायो आरो दा जोंहा फालांगिनि बेलायाव बुंनोब्लाबो जों गोबांथार सुबुं थानाय गोजान गोजान जायायाव थांनानै फालांगि खालामो दा बेयावबो जोंहा माखासे गोबांथार हेफाजाब मोनदों बिनि हान्था मेला जौगानायनि गेजेरजों ओ गोदो ज' बेफोरबायदि हान्था मेला जौगानाय गैयैयाव जोंहा माखासे फालांगिनि बेलायावबो गोबांथार बेरेखा नुजाथियोमोन जेरैबायदि सानो बेफोरबायदि जायागोन दा बैफोराव माखासे गोदोनि हान्था मेलानि माखासे जेंना बा खैफोद बेफोरखौ जोङो दा जेरैबायदि हान्था मे जौगा ने जौगागासिनो जों बेफोरखौ लासैनो लासैनो मोजांनिफ्राय मोजां बेयाव जों फैनायखौ नुनो मोनगासिनो हान्था मेलाया आरोबाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जों बेखौ बुंनांगोन गोदोनि हान्थ मेला आरो दानि हान्था मेला दा बेयाव जों गासै फारागथिखौ जों नुनो मोनो दा होमबा जोंहा खोथाया बुंबाबो जोबनो थाङा नोंथां होमबा समाबो जाबाय बेखायनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ जागोन नोंथां